औ नोंथां
नोंथा लासैयै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों?
औ खोनादों नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां जेबो खालामाखै माने गरम नालाय बोथोरा। ओमफ्राय जेबो खालामनोबो गोसो जाया। बिनिखायनो फेनसिंावनो ओरैनो जिरायनानै दं ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
आंबो फेेनावनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ
औ दा नोंथाङा बिजि नङाब्ला आङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हरदोंमोन।
औ बिजिथ' नङा नोंथां खोन्थाजागोन नोंथाङा मा आयदामोन।
औ दा आयदानि मुङानो जाबाय ओ गामियारि जिउ गामियारिनि जिउ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनानो हागोन नामा?
औ आं जिखौ मिथियो बेखौ बुंनोसै माने आं जि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आंनि लाइफआव बेफोरखौ बुंनोसै आरो ना?
औ ज
गामियारि जिउ होनोोबा भिलेज लाइफ बे
अ
माने जों गामियारि जिउआव जों माने नेचारजों कानेक्ट खालामना थानाय बायदि जायो आरोोना माने बिदि मोनो जोङो। जेरै माने टाउननि माने लाइफआव टाउन लाइफ जेरै भिलेज लाइफ बारसेस टाउन लाइफ होनो थाङोबा टाउन लाइफआवथ' जों माने बिदिनो गारि बिराद गारि माबाफोर सालायो ओमफ्राय बिराद माने क्राउड जायो नालाय टाउन लाइफआव ओमफ्राय जोंना भिलेज लाइफ होनो थाङोब्ला जों फिस बिसाव थायो ओमफ्राय जोंना जानाय लोंनायाबो टाउन लाइफनिख्रुइ एसे आलदा सोहोरनि सलाव थानाय मानसिफोरनिख्रुइ माने बिसोरथ' बांसिनानो मैगं थाइगंखौ बायनानैसो जायो नालाय जोंनाथ' ओं भिलेज लाइफाव ओं जों मेगंफोरखौ मैदिनो खांनानै जायो जेरै जों नायगिरनो थांबानो बिकनिक थांबानो माने खानानै लाबोनो हायो माने एभेलेबोल आरो ना जोंनाव मेगं थाइगंफोरा। जेरै जों दिंखियाखौनो बुंजायो। दिंखियाखौ जों लामाफोरावनो मो मोनलाबायो ओमफ्राय बेखौनो जोंना सोहोरनि मानसिफोरा बायनानै जानांगौ जायो आरोना ओमफाय जोंना दं औवा मेवाइ नोंखा नोंथाङाथ' औवा मेवाइखौ खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां मोनथियो।
औ बेफोरखौ जोङो जानो लुगै लुगैबानो गोसो जाबानो जोङो बिदिनो औवानि बागानाव थांनानै नङाबा औवा थानाय जायगायाव थांनानै दानहैना जानो हायो आरो ना।
औ
औ ओमफ्राय बेयावथ' नै सोहोरनि मानसिफोरा माने आं दा सोरावनो फरायनो थाफैनाय जादों आरो ना ओम ओ बेखौ नुनानै आङो माने जोंनि ओ गामियारि जिउखौ बिराद गोस खाङो आरो ना आंना न'आबो गामियावनो नालाय। ओमफ्राय बेखौ आं बिराद मिस खालामो आरो ना माने जि जानो लुबैयो गोथां नेचारनि फ्रेश फ्रेश मैगं थाइगंफोर बेखौ बेयाव मोनजानाय बायदि जाहैया।
औ।
बेयावथ' मानसिफोरा बांसिनानो दालि आलु बे फोरखौल' जानानै थायो
औ
आं माने बेफोर जोंथ' भिलेजाव माने जों गामियावथ' बिफोरखौ बार बांद्राय जानायानो जाया जोंना खांलु खांला बेफोरखौ खांनानैनो जानाय जायोना। नोंथाङाबोथ' एसे मिथिनो हाखागौ नोंथाङा गामिनि फ्राय बिलं खालामो ना टाउननिफ्राय?
आं गामि गामिनिफ्रायनो बिलं खालामो नोंथां। औ आमफ्राय फरायनो थाखाय फरायनो थाखाय आंबो सोहोराव थायो आरो।
औ ओमबा नोंथाङाथ' आंजों रिलेट खालामनो हाखादोंदां? औ ओमफ्राय जोंना बिदिनो गामियाव जों मोननो बेफोरखौनो जानाय लोंनायखौ मोननो हायो। फ्रेश नेचारनि एमफ्राय जोंना गामिनि मानसिफोरनि जिउ खुंनायखो होननो थाङोब्ला जोंना ओ आबाद मावनानै जायो आरो ना मानसिफोरा।
औ
बिदिनो जोंना माइ गायो ओमफ्राय मैगं थाइगंखौबो जों न'आवनो फोनानै लायो ओमफाय गायनानै लायो ओमफ्राय जों दा दानि गामि आरो आगोल जोंनि आइ आफामोननि गामिखौबो जों खम खालामनो हायो आरो ना माने बिसोरनि टाइमाव जोंना माने बिसोरनि टाइमाव इसे आलादा मोनोन आरोना जेरै- ओ दाथ' जोंना गामियावबो स्कुलफोर फरायसालिफोर एभेलेबोेलानो दंना ओमफ्राय नाथाय बिसोरनि टाइमाव बिदि गंसेफोर बिदिल' दंमोन ओमफ्राय सोरनाबा सोरनाबा थ' गामियाव फरायसालिबो गैबावामोन ओमफ्राय बे थाखायनो ओ थांनांगौ गोजानाव फरायहैनो नांगौ जाहैयो आरोना आगोलनि मानसिफोरा ओमफ्राय आगोलनि मानसिफोरनावबोथ' गारि बिदि गैयामोन नालाय गारि मथर गैयामोन बिनिखायनो जे गोजानबाबो थाबायना थांनांगौ जायोमोन आरोना आगोलनि मानसिफोरा
बेयावनो एसे दिडिसएदभान्टेज आरोना जोंना माने गामि होनोब्ला माने बिदि फरायसालि गैयैयाव ओमफ्राय जोंना हस्पिटाल्सफोर बिदि गै गैया मोजां हस्पि हस्पिटालसफोर गैया जों एसे सोहोराव फैनांगौ जायो बेरामफोर जाबा बे एसे दिडिसएदभान्टेजनि माबायाव लिस्टआव गोलैहैयो आरोना जोंना गामियाव नाथाय जोङो गामियाव बिदिनो पलिउसन फ्रि इनभाइरनमेन्ट मोनो माने जों बारहावाया जोंना फ्रेश ओमफ्राय जोंना बार्दसफोराबो दाउफोराबो जोंना माने उम फुं फुं बेजोंसो सिखारनाय जायो जोंना ओमफ्राय सोहोरावथ' गारि मथरनि ओ माने नइस जोंनो आवाजफोरजोंबो जोङो माने सिखार होयो आरो ना जोंखौ
औ
गामि लाइफआवथ' जों दाउला दाउ बेफोरसो सि सिखार होयोमोन ना जोंखौ ओमफ्राय दा जोंना बिदिनो एसे लाइफ स्टाइला एसे चेन्ज जाफैनाय बायदि जादों आंना बेयाव फैनानै
औ
ओमफ्राय जोंना ओ ओंख्रिफोराथ' उम जेरै नारजिजों अमा बर'फोरनि ओं ख्रिफोरा जोंना बर' गामि नालाय बेनिखायनो नारजिजों अमा अनला दाउ ओमफ्राय सबायाइजों साम' बेफोरखौ बांसिन जानाय जायोमोन आरोना जोंना ओमफ्राय गामि गामिनि मानसिफोरा जोंना गेसखौ माने लिकुइड पेट्रलियाम गेस बेखौ खम इउस खालामनाय खालामो आरोना
उम नै सोहोरनि मानसिफोराथ' अदाबाव संनोनो हाया जेरै जों बनजों सङो गामियाव बिसोरथ' उम अबाव माबा मोनो नालाय बनखौ अबाव मोनो बिनिखायनो दा गेसावसो संनांगौ जायो आरो ना ओमफ्राय जों माने जोंना ट्रेडिसन्स माने बि बेबो बिराद मोजां जायो गामियाव ट्रेडिसनस फेस्टिभेल्स माने कालसारेल प्रग्रामसफोर बेफोर गामियाव बिराद मोजाङै खुंनाय जायो आरो ना जोंना
औ
बर'नि मोनसे गिदिर फेस्टिभेल होननो थाङोब्लाथ' जोंना माने बैसागुआ गोलैयो। मोनसे गोदोर फोरबो बायदि ओमफ्राय जोंना बैसागु समाव जों सोहोराव दा फरायनो थाफैब्लाबो जोंना बैसागुआवथ' जों बन्द' मोनो नालाय
ओमफ्राय गामियाव थाहैनाय जायो ओमफ्रायबा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो ना। उम थांनानै जोङो गामि गामि दस्रा गामियाव थांनानै मोसाहैनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो रंजा खुसि गुबुन गुबुननि न'खराव थांनानै जानाय लोंनाय बिदि जाहैयो आरोना बे बैसागु बोथोराव
औ
ओमफ्राय बिदिनो कालचारेल प्रग्रामस फुनाय जायो बैसागु बोथोराव ओमफ्राय बेयाव जेनेबा नों पार्टिसिपेट खालामबा ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि जों ओ प्राइजफोरबो मोननो हाबा गोजोन्नाय मोनो आरोना
औ
बिदिनो जों माने गामिनि मानसिफोरा बेफोरजोंनो माने गोजोननाय लाना थायो ओमफफ्राय जोंना मानसि माने गामिनि ओ माबाफोराथ' ओ मेल मानसिफोराथ' माने बिदिनो आबाद मावनायाव थायो ओमफ्राय जोंना आइजोफोराबो जोंना खम नङा गामिनि गामिनि फोरा जेरै जोंना आइजोफोरा अमा फियो ओमफ्राय दाउफोर फिसियोना ओमफ्राय बेफोरखौ फिनानैनो बिसोरो बेखौ फाननानै गोबां रां मोनो आरो ना
औ
उम बिदिनो बिसोरो न'खरखौ एसे हेफाजाब माने मदद होनाय बायदि जायोना बिसोरबो बिदि फिसिनानै ओमफ्राय दाउ अमाल' नङा नाफोरखौबो उम फिसियो फिसिनानै बिदिनो बाजारफोर जाबा मोनाबिलिनि बाजार नङाबा बिदि बिदिनो बाजारफोराव फानहैयो आरो ना
औ
ओमफ्राय बिदिनो
बिदिनो आरोना गामिनि लाइफआ आंनि माबायाव ओ मा होनो पइन्ट अफ भिउआव ओमफ्राय नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङाबो मा मा एक्सपिरियेन्स मोनबोदों?
औ नोंथां ओ गामियाव जों सुबुंफोरा मिथिंगाजों ओ क्ल'स रिलेसनसिप थायो जेनेबा ओ बिफां लाइफां दैमा दैसा बेफोरबायदिजों जोङो ओ ओ सोरगिदिं जोंनि बेफोरबायदि बिफां लाइफां दैमा दैसा थायो नङा होमबा? ओ जोङो बिनिफ्राय ओ गोजोनाव थायो आरो जेनेबा सोहोरफोराव दावराव दावसि जायो ओ गामियाव सिरि जायो आरो बिनिफ्राय गो्गो गोग्गो इनभरनमेन्ट बारहावाया गोग्गो जायो फ्रेस ए जेनेबा जेनेबा नोंथाङा मिथि जानो हागौ दा सोहोरावथ' गुदुं जायो नङा होनबा दा लामा सामाफोरनि गारि खारनाय आरिनायजों बुहुद गरम जायो ओमफ्राय दा जोंनियाव बिदि जाया आरो। गुसु जायो ओमफ्राय आरो गामियाव लामा सामाफ्रा बारा मोजां जाया आरो बेबो मोनसे प्रब्लेम जाहैबाय बेफोरखौ मोजां खालामनो मोजां खालामोबा लामा सामाखौ ट्रेन्सपर्टनिबो एसे प्रब्लेम जायो। जेनेबा बबावबावबा थांनोबा गारि मोना माया बिदि जायो। बेफोरखौ एसे ओ मोजाङाव लाबोयोब्ला बि एइस लाइबा जोबोद मोजां आरो जेनेबा गोजोन लाबोयो बियो जोंनाव जोङो नोगोराव जेनेबा मुलि आरि हासार बायदिसिना होनायनि होनाय मैगं थाइगं जानांगौ जायोब्ला जोङो ओ गामियाव ओ गावसिनि न'आवनो गायनाय बेफोरबायदि माबाखौ मोन मोनजायो मैगं थाइगंखौ।
औ
दा नोंथां समाबो जाबाय बेखिनिखौनो आङो बुंनोसै।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां।